हेलौ नोंथां खोनादों ना? औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
थाव रानना एसे प्रब्लेम जादों नोंथां।
औ खालामगासिनो दं ना नोंथाङा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं ओरैनो अ औ औ होब्ला नोंथां औ औ खोनादों नै आंबो। लायनानै सिंफ्राव दङ गरमथारना बोथोराबो। खोनादोंना नोंथां औ ओ नोंथाङा औ नों नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला मोननैसो खोथा रायलायनो नामा नोंथां?
औ रायलायजागोन नोंथां।
औ। ओ ओरैनो नोंथां जोङो माखासे जानाय लोंनायनि सायावथ' सावरायनोसै नामा?
औ सावरायजायो नोंथां।
औ औ आरैनो ओ नोंथाङा नाफामफोरखौ मोनजाफेरगोना फेराखै जे ओरैदि बर'नि गोबां ओ मुंदांखा ना? औ दा फ्राय बेफोर नाफामफोर खौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा?
औ मिथिनायाथ' एसेखौ मिथिगौ नोंथां औ एसेखौ मिथिगौ नोंथां मोजां फुरा मिथिजोबाब्लाबो हागोन नोंथां हागोन।
औ दे एसे खिथादोदे।
आ जोंहा नाफाम मोनबा बर'फ्राथ' बयबो मिथिखागौआनो।
औ औ।
गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा नाफाम बर'फोरा नाफामखौ ओ मा होनो ओंखामजों लोगोसे जाफानो थाखाय ओम मा होनो जाबफानाय जायो आरो लोगोसे जाबफानाय जायो बेखौ। गोदो गोदायनि स गोदो गोदायनिफ्रायनो सलिबोबाय थानाय मोनसे बियो ओ ना बाथोन बायदि होननानै जों मिथिनो हायो आरो।
औ औ औ।
औ दा जोंहा बिखो बोरै बानायो होननानै बुंनो थाङोबोला
औ औ।
फार्स्टआवनो जोङो जोंनो माखासे नानि गोनांथि जागोरो।
औ औ औ।
औ दा जोंहा बे नाखौ। बायनानैबो लाबोनो हायो। बा बबेबा ओ मा होनो नोलो दारा बायदिसिनानिफ्राय जोङो गुरनानैबो लायनो हायो आरो।
औ नंगौ ।
औ दा जों बायनानै लाबोबाबो बा गुरनानै लाबोबाबो एखे नोंथां।
औ औ।
जोंहा बे नाखौ गोथां बायनानै लाबोयोबा बा गुरनानै ओ लाबोयोब्लाबो। जोंहा नाखौ साफ फानो नानि खि आयसा बायदि बायदिखौ जोङो सायनानै। नै लाग्रोनांगौ आरो नोंथां।
औ नंगौ नंग
औ साय सायना लाखांनानै नाखौ साफा सुनानै लाग्रोदो फार्स्टआव। सुनानै जोंहा बे नाखौ ओ मोनसे गुवार आयजेेंयाव दोननानै सानदुं गोसायाव फोराननानै दोननांगौ आरो साननैसो सम बेखौ रानख्रेबहोजोबनो थाखाय
औ नंगौ।
राननो थाखाय आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नों जेब्ला जोंहा नाखौ फोरानै फोरानै फोरानै फोराननानै। ओ नाया रान ख्रेबो। रानजुबो आरोब मोजाङै रानो आरो
औ
होमब्ला जोङो बे नाखौ फोरानथनांलिया आरो। जाथनायबाय नानि फोराननायेब प्रसेसिङा प्रसेसफ्रा आरो दानाब फोरानखांनायनि उनाव जोंहा मा होनो ओ थास' गोसोमनि गांखं बेखौ जोङो हानानै लाना फैनांसिगोनलाय आरो
औ औ
औ थास' बिलाइनि ओ थास' गोसोमनि गांखंखौ हाना लाबोनानै बे गांखंखौ मोजाङै ओ बिगुरफोरखौ जिरना लानांगौ।
औ औ
सोखांना लानानै साफा सुनांगौ आरो सुखांनायनि उनाव जोंहा उम बयबो मिथिखागौ जोंहा बर'निनो उवाल बाद दिंखि होननानै मिथिनाय जायो।
औ औ
बेवहाय जोंहा ना गोरान आरो सास'खौ ज दिग्लि नांगौ आरो दोखो दोखो देग्लिनांगौ आरो नोंथां
औ नोंगौ नो
औ जेब्ला दिग नानै थास'बो ना गोरानबो जोंहा गेब्लेजोबो। माने दोल दोल जायो आरो गेब्लेजोबो। गेब्लेखांब्ला जोंहा बेखौ ओ गोदोनि समाव जोंहा औवा हासुंफोरावहाय बेखौ सोना दोनोमोन आरो। दा जोंहा औवा हासुङाव बोरै सोयो होननानै बुङोब्ला ओ औवा हा औवाखौ ससे जोंहा खिथुआव गान्थि गोनां औवाखौ हास'नानै लानांसिगोन। ओरैहाय बिजौहाव जों हा ओ ससे माने एथबांबो गोलाव नङा ससे गान्थि गोनां औवा हासनानै ओ खर' थिंजायनिफ्राय ओ सोनांगौ आरो जोंहा बे सोनायनि सिगाङाव औवा हासुंखौ साफा सुग्रोना लाग्रोदो। लाखांनायनि उनाव जेब्ला औवा औवा हासुङा साफा जायो होमबा बेवहाय जोंहा देनानै लानाय बै ना गोरान आरो थास'नि ओ गुन्दै बा दोलो दोलो जानायखौ बेवहाय औवा हासु आव सोनांसिगौ आरो दा औवा हासुंआव सो फोनानै ओ थालेर बिलाइफा बा माबा मोनसे होथेनोबा माथ थुनो जोंहा ओ बुस्थु नांगौ जायो आरो जेब्ला ओ जेब्लाबो बेखौ सोखांनानै बेवहाय बे हासुंनि गुदुंखौ जोंहा माने बारहाबनो मोनै बायदि होथेना दोननांगौ आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ गोदोनि समाव बेफोरखौ नुयोमोन नाथाय दानि समाव औवा हासुंफोराव न औवा हासुं नांलायलिया दानिया भयाम बायदिफोरावबो सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ नुुनो मोनबाय औ।
थोखांनानै दोनना नोंथां ओ बिदिनो जोंहा गोबाव सम नांगौ जायो आरो बेखौ नाफाम जानो थाखाय जोंहा मास मोननै मोनथाम बिदि नांगौ जायो आरो औ। जेब्ला मास मोनथामसो जायो अब्ला बियो नाफाम होननाय नाफामनि महराव सोलायसिगोन आरो। जेब्ला जों बे ना निफामनि महराव सोलायो अब्ला जों बेखौनो ओ ओंखामजों बा जामुं जों जानो थाखाय जोंहा एसे एनै एरननानै ओ एसे एसे एवनानै ओंखामजों सोलाफानो आनथा बा जाफानो आनथा जोंहा एवनानै जानो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ आरो नोंथांङाबो माब्लाबा फोर बे जोंनि मुंदांखा नाफामखौ मोनजाखांबायमोन नामा? आरो मोनजाबायब्ला ओ लो नोंथांङाबा नोंथांङाबो नोंसोरनिखैजायनि नाफाम बानायनायनि माखासे आदबफोरखौ फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ नोंथांङा नोंथांङाथ' आंनि मिथिनो लुबैनाय बायदि नाफामखौ मारि बानायो एसे मोजांखौनो खोन्थालांबाय। हो आंबो बिदिनो एसे एनैल' मिथिगौ बेफोर बानायनायखौ बांद्राय जोंङो औ बांद्राय जानायबो जाया नालाय ओ गोदोनि समावसो बेफोरखौ जोंङो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आथिखालावथ' एसे खम जानायखौ नुनो मोनबाय जोंङो नाफाम बानायनाय फोरखौहाय। अ आथिखालनि मानसि फुरा बाराखौनो बानायलिया ओ एनोथ' ङो नाफ फाम मोनोब्ला नोंथांङा फोरमायनाय बायदिनो गिबियावहाय जोंङो बेखौ हाथाय बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो, बा जोंङो बबेबा हाखर बिलो ओ जाम्फैफ्राव जोंङो गुरनानै नाफोरखौ लाबोनो हायो आरोना। जोंङो ल ला फोरखौ लाबोनानै जों बे खौ मोजांङै सुनानै बिनि आयसाफोरखौ ओ जोङो बिनि माबाफोरखौ बिगुरफोरखौ गारनानै आरामनो साफायै सान्दुंङाव ओ गोरान जाजासे फोरानो आरोना मोजांनो। ओ जाहाथे बियो मोजांङै रानख्रेबो बेदिनो जोंङो सान्दुंआवहाय माखासे सम माखासे सान बा सप्तासे गाहाम बा सप्तासेनि एसे बारा गाहाम जेनेबा जोंङो रानख्रेबनाय बायदि बोथोरखौ नायनानै जोंङो लामनानै दोननाय जायो आरो। जेब्ला बियो रानो अब्ला जोंङो बे बायदिनो अबबा फोथार फोराव अ थास' थास'नि बे बि सोमा बेखौहाय थास' फोर खौ लाबोनानै जोंङो बे ओ जिरना लानानै जोंङो बेजोंहाय ओ उवालाव बा बहाबा जोंङो दिकिफ्राव देनाय जायो आरोना। देनानै जोंङो जेब्ला गेब्लेयो मोजांङै अब्ला जों बेफोरखौ गोदोनि बायदिनो ओ जोंना औवानि हासुं दंङ बेफोरबायदियाव बानायोमोन बिराद मोजां जायोमोन नालाय ओ अवानि हास सुंफ्राव सोनानै दोनोमोन अबेबा थिंख्लिबफ्रावबो सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय दाथ जोंङो जो सोलायबोबाय आजिखालाव जोंङो बयामफ्रावसो दोननाय जों नुनो मोनसै आरो नाफामफोरखौहाय ओ दायो आथिखालाव नाफ बिफां बानायनायाबो एसे खम जाबाय नालाय
औ
जोंङो नाफामखौ दैखांनायनि उनावहाय जोंङो हासुङावहाय आरामनो सोनानै दोनो आरो जोंङो माखासे थालिर बिलाइफोरखौ सावथ्रमनानै जेब्ला बियो गुरै जायो अब्ला जों बेफोरखौ माथुनानै जोङो बयामखौ माथुनानै दोनो आरो जाहाथे बेवहाय बार हाबलांनानै ना आमफ्राय गाज्रि जायि बायदि ओमफफ्राय जेब्ला जोंङो गोबाव सब माखासे दोननानै बा मास मोनसे बा बिदि बांसिनस एसे दोननानै जोंङो बेखौ जानाय जायो आरो जेब्ला जों बेखौ बाथोन महरै जायो जोंङो बेखौहाय एरनना लाब हदनानै बा जों बेफोरखौ आरामै एवफिननानै जोंङो जानाय जायो आरो जोंङो बेखौ बा ओ बाद बोथोर हिसाबै बा बो देेनानै जायो बा ओरैनो एवनानैबाबो जायो बेबादिनो आ जोंङो नाफामफोरखौ जानाय जायो नंङा होमबा आ नोंथांनोबो आं बेसे बिसोरखौनो फोरमायनाय जाबाय आरो ओरैनोथ जोंना बरफ्रा नाफाम होबाथाय आरो गोबां ज्रोम जायो नंङा होमबा?
औ औ औ। होनब्ला नोंथांजों जोंना बरनि माखासे ओ जानाय लोंनाय नि सायाव बा जानाय ओ जाय बरनि मुंदांखा नाफाम बाथोन जाय जायनि बागै जों ओ फंनैसो ओ सावरायलायनो मोन नानै बा नोंथाङाबो दसे साव रायनायाव सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो आंनि फ्राय ओ गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गोजोननायखौ आं जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिम आंबो आंनि गोसोनि गो जोननायखौ बावहरनाय थाबाय आरोना नोंथाङा आंजों बेबायदि सावरायफानायनि थाखाय।
औ जागोन नोंथां होमबा
सिगोन नामा? सावरायलायनो दा बिदिबा दोन्थ' लायनाय जानोसै ना नोंथां?
औ औ जागोन। दोनथ'नोसै दे नोंथां।